औ खोन खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ खोनादों।
नोंथाङा दसे सम आंजों मेसें बोथोरनि ओंख्रिनि सायाव रायज्लायनो सम मोनगोन ना?
थारैनो नोंथां मोनगोन औ हागोन दा आङो फ्रियानो दंखायो जोङो सावरायनो हागोन।
औ नोंथां बा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंहरनो सानदों दायो। दा गोजां बोथोरनि बा एबा मेसें मेसें बोथोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो फारसेनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनो आलु लाइ लाफा कबि फुल कबि टमेट' गोबां रोखोमनि जोङो मेसें बोथोराव ओंख्रि मोननो हायो दा बिनि गेजेराव जोङो आलु आरो लाइ लाफा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो माबोरैहाय फोनाय एबा गायनाय जायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन ओरैनोथ' आंहा एफाराब एक्सपिरियेन्स गैया थेवबो आङो बिफामोन फोनायनि जे नुनाय बे नुनायजोंहाय माखासे आदबफोरखौ एसे एसे गोसोआव दङ आं बेखौनो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय आरो। औ जिहेथु नोंथाङा बुंदों आलु आबाद आङो गिबियाव आलु आबादखौनो खोन्थानोसै नोंथांनो औ मेसिं थोर बा गोजां बोथोरनि आबाद हिसाबै आलुआबोथ' मोनसे आबाद जाहैबाय नालाया आ खौ गायनायखौनो खोन्थागोरोसै आं मारै मारै गायो जोंनावहाय गिबियावनो जुदि आलु गायनो नागिरो अब्ला जोंना ओ मानि आलुखौहाय दा बिफाया आरो आलु खौ मा खालामो ओ आलुनि जोलैखौ नागिरनानै लायो आरो मोजांनो। जाहाथे बे आलुवा गायोब्ला बियो मोजां बेदर थाङो बेबायदि मोजां जोलैनि आलुखौ बासिनानै लायो बेबायदिनो आलु जोलैखौ मोनखांनायनि उनाव जोङो बबेबा मोनसे हायाव जे जायगायाव जों गायनो नागिर दों आलु आबादखौ बे हायाव बिसिबां दब्लाय गायगोन बे एरियाखौ नायनानै बा दब्लायनि गुवारथिखौ नायनानै जोङो बेयाव बिसिबां आलु नि ओ माबाखौ नांगोन जेन'बा
औ
आलुनि जोलैखौ नांगोन बेखौ साननाय जायो आरो सुनानै लाबोनाय जायो हाथायफोरनिफ्राय बायनानै मोजां कुवालिटि गोनां बा मोजां गुन गोनां आलुनि जोलैखौ बेनिफ्राय जे दुब्लियाव गायगोन बे दुब्लियावहाय गोबां हालेवलिनायनि गे जेरजों बा खननै खनथाम हालेवो हालौनानै बेयावहाय हाथर गैयै खालामो आरो बेखौ मोजाङै फोमोनथारनानै लायो हाखौ एवनानै ओ जोङो नुनो मोनो ओ गोदोनि दिनावहायथ' नांगोलजोंल' हालेवनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालावहाय मा बेबायदि गामिफ्राव आबाद मावनायाव जोङो ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै आरो मानो होनना बुङोब्ला दानि जुगाथ' गोदान मुगानि जुग जाहैबाय नालाय। आथिखालावहाय गोबां आबाद मावनाय बिथिङावहाय आबादारि फोराहाय टेक्न'लजि बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै बिदिनो ट्रेक्टरफोरजोंबो एवनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
बेबायदिनो हाखौ मोजाङै एवनानै लानायनि उनाव जोङो आलुखौहाय ओरैबायदि गायो जे आलु गायनो थाखाय जोङो नांगोलखौ हालौखानाय हायावनो सिन बोनानै लायो आरो नांगोलजों बोनानै नांगोलजों बोनानै बावहाय हाखर बायदि खालामो। आरो बे हाखर बायदि जानायाव जोङो आलुनि जोलैखौ मोनसे मोनसे आलु बा थरसे थरसे आलुखौ जोङो बेयाव ओ सारि सारियै गायबोनाय जायो आरो आलुखौ बिदिनो दोनबोखांनायनि उनाव बा बे नांगोलजों बानायनाय हाखराव जोङो मोनसे मोनसे दोनबोनसै दोनबो नानै बेबायदिनो आरोबाव बेखौ हाजों जोङो खोबनानै होनसै खोबनानै होखांनायनि उनाव जोङो बे आलुखौ जे जायगायाव गायदों बे जायगायाव जोङो एसे एसे हा खोनानै गोजौबो खालामनाय जायो।
औ
आ बेबायदियैनो आलुखौ गायो आरो आरोबाव हालौबाय थानाय स समाव जोङो गमामायैनो माखासे हासारफोर खौ बाहायनायखौ नुनो मोना आबादारि हिसाबै जेरै गामिफोरावहाय थानाय गामिनि आबादारिफोरा मा खालामो आलु आबाद मावगोन जायगायावहाय न'आवनो मोननाय गोबोरखि हासारखौहाय लांनानै जे जायगायाव आलु गायगोन बे हायावहाय गारैनाय जायो जाहाथे बे हाया हासार गोनां जायो आरो आलुनि थांनोबा आलुवा मोजाङै जौगाखांनायाव जाहाथे हेफाजाब मोनो बेनि थाखायनो बाव गोबोरखि हासारफोरखौ बावहाय आबादारिफ्रा गारहैनायखौबो जों नुनो मोनो। बेबायदिनो आलुखौ गायखांनायनि उनाव ओ थाम दानसो थांनायनि उनाव आलुआ गाजा बेरनानै फिफां थांनानै जेब्ला रायो राखांनायनि उनाव आलु बेदरा सिङावहाय थांनो हमो आरो आलुआ बुंनो थाङोब्ला रोखोमसे ओ लाइफां जाय मानि बिहा रोदा सिङावसो ओ मा होनो बेखौ बेदर थाङो आरो औ बेदर थाङो दा बेखायनो बियो हा सिङावहाय बेदर थांनाया बिदिनो जौगाबाय थागोन आरो जालांबाय थागोन आरो बिदिनो आलु मोनसेयावहाय बबेबा बबेबा जोलैनि आलुआ बिराद बुरजा आलुनि बेदरफोर होयो अबेबा द'था बाथा गाहाम ओ आलुनि बेदरफोरखौ होयो आरो नाथाय मोजां जोलै नङाब्ला आरुआ अबेबा बबेबा मानि जोबोद खम बिबांनि आलुनि बेदरखौ होनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि आलु आबादखौ मावो आरो मानसिफोरा गामियाव आमफ्राय जेब्ला आलुवआ बेदर थाङो मोजाङै अब्ला बेखौहाय बोथोर जानाय लोगो लोगो बा आलुआ रायोब्ला बेखौ बुरनानै आलु फिफांखौ फुनानै बे सिङावनो बुरो आरो हाखौ आखाइजोंनो बुरथारनांगौ जायो आखाइजों बुरनानै बेखौ जोङो जमा खालामनानै लानाय जायो आरो बेबायदिनो आलु आबादखौ मावनानै मोननो हायो
औ
दा बेबायदिनो आरो गुबुन गुबुन आबाद दंबावो नोंथां दा नोंथाङाबो बबेबा मोनसे आबादनि सायाव बुंनो गोसो जायोब्ला फंनैसो बुंनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन
औ
आङो दा मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो ओ लाइ लाफा आरो बेसर फोनायखौ नुनो मोनो ना दा आङो बेयावनो आङो बिनि गेजेरजोंआवनो आङो ओ लाफा मैगंखौ मारै फोयो बा लाइ मैगं बेखौ मारै मोननो हायो बेखौ एसे फोरमाय सानदों आरो
जागोन नोंथां औ नोंथां
दा बे मैगंफोरखौ जोङो मोननोब्ला गिबियावनो जोङो नखरनि बारि बा बारि बा दुब्लि फोथारफोराव जोङो हाखौहाय हालौवग्रोनानै लायो मोजाङै मिस मिस नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो हाखौहाय मिस मिस खालामो आरो मिस मिस हाखौ खालामखांनायनि उनाव जाहाथे हाया हासार गोनां जायो बेबायदिनो जोङो ओ हासारखौ गोबोरखि हासारखौ जोङो दुब्लि फोथार एबा न'नि बारि बेयावहाय जोङो गारहैनाय जायो लोगोसेनो आरो जोङो मोजां जोलैनि नायनानै लाइयानो जा लाफा जा बेसर जा जोङो बेखौ फोनानै एसे मै होनाय जायो आरो ए
नंगौ नंगौ नोंथां
जाहाथे बे सायाव थानाय बेगरफोरा ओ रानलाङा एबा दाउथु दाउ बेफोरो खनजालांनो हाया एसे मै होनानै जोङो बेखौ दोननाय जायो आरो। बिदिनो जोङो बेखौ मास मोनसेसो थानायनि उनाव बा देर मास उनावनो जों बेखौ मोननो हायो आरो लोगोसे एसेनो जोङो बेफोर मैगं, मैगं-थाइगंखौ लानानै जिउ खुंनायावबो जोङो नुनो मोनो ना नोंथां? औ जेरै- जेरै जोङो हाथाय-बाजाराव जोङो फान हैनानै गोबां रां आरजिनाय फालांगि खालामनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो। बिदिनो
औ नोंथां थारैनो नोंथाङा जे बुंदों बे नंगौ, ओ जोंनि गामि ओनसोलखौहाय बुंनो थाङोब्ला मेसें होननानै बुङोब्ला फ्राय दैज्लां बोथोरनिफ्राय बांसिन आबादानो मेसेंङावनो जाखायो जेरै औ नों नोंथां बुंनाय बादिनो लाफा लाइ आरोबाव आलु बेजोंनो लोगोसे बेसरफोर आरो गोबां रोखोमनि बिन हारिनि फिफांफोर जेरै
औ
बे गोलाव गोलावा मा होनोमोनलाय बे बिफां ओ
ओ सबाय बिमा
औ सबाय बिमा,
बेबायदिनो थाबावबाय आरो जोंनाव औ मथर, खबि, बान्दा खबि,
औ फान्थाव एम्बु बेफोर गासै बो मेसेङाव जानाय आबादखा नालाय दैज्लांनि रुजुनायाव बुंनो थाङोब्ला मेसेङाव बांसिन आबादखौ मोननो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव मा बुं मा बुङो नोंथां
नंगौ नोंथां सैथो
जिहेथु दैज्लां बोथोराव जों नायोब्ला नुनो मोनो बांसिन जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय मैगंखौसो जानाय नुनो मोनो। औ जोगोनार जोगोनार, खुमब्राफोरखौल'सो जोंनियाव मोनो दैज्लां बोथोराव औ फोरला जिंखा बेफोरखौ मोनो आरो
औ
नि बाहेराथ' गासिबो मेसेङाव जानाय मैगं गोजा दालियाबो सबायाबो औ आलुआबोथ' गोजां बोथोरावनो गायनाय जायो। जोंनि ओनसोलाव औ बेफोर गासिबो मेसेङाव जा फ्रामनाय गोजा बांसिनानो
औ
औ दैज्लाङाव खम मैगंफ्रा मोनो आरोना नोंथां औ
दा नोंथाङाबो आंनो मोजाङै रेबें रेबेङै आलु आबाद खौ माबारै मावो बिदिनो मेसें बोथोराव माबारै मैगं थाइगंफोरखौ मारै मावनाय जायो जोङो मारै मोननो हायो बेफोरखौ खिन्थानानै हरबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय दा बे समाव औ नोंथां
नोंथाङाबो गोबां आबादनि सायावहाय फंनैसोबाबो बुंनानै आंनो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिहोबाय, दा बेनि थाखायनो नोंथांखौबो रो जा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय नोंथां। दा समाबोथ' जाबाय जोंनिया
औ नोंथां दा अब्ला औ दोनथ'नो सै नङा होनबा नों
दोनथनोसै बिदिब्ला नोंथां औ गोजोनथोंसै नोंथां औ औ